फुंबिलि आंनि बाथ्रा खोनादों ना नोंथां? हेलौ। माथो औ औ दे नोंथां। मानो फन खालामदोंमोन नोंथाङा?
बा नोंथां। मोनसे आयदानि सानाव
औ मा आयदा बे नोंथां।
बे सावरायनाय आयदायानो जाहैबाय माने मा जोंहा ओ जोंहा गोदो गोदाइनिफ्रायनो जोंहा गेलेबोनाय दङमोन, बा गेमफोर दंबोयोमोन। थारमाने बैफोर गेमफोरनि सायावनो एसे सावरायनो सानदों आरो
औ थारैनो जोबोद मोजां आयदा जादों नोंथां दे जागायजागोन नोंथांआनो जागायजेनदो
औ नोंथां जोंहा गेम गेलेनानै गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा जोंनि देहाया
औ औ
औ जेरैबायदि जों गावनि देहाखौ स्ट्रं मोनो आरो मा माखासे बेमार आजारफोरनिफ्रायबो जोङो एसि रैखा मोनो आरो औ बैफोर जोंनि माखासे गेमफोरा माने दिनै दिनैसिमबो गेलेजायो बैफोरखौ आं एसे मेनसन खालामना होनोसै माने गेमफोरखौ
दे नोंथां
उम जेरैबायदि जोंना गोदोनिफ्रायनो दंबोयोमोन रेदि गेलेनायो
नोंथांआ मिथिखायो जानांगौ औ ओमफ्राय खाबादि आमफ्राय बाथा मारबल ओं हाखर खिखर गेलेनाय आरो
मा होनदों नोंथांआ?
खै खै गेलेनाय नोंथां खै खोनादों ना?
खैखौनि खैनि सोमोन्दैथ' आं मिथिआ आदा खै खै गेमबो दं आरो ना नोंथां
औ खै गेलेनायाबो गेलेयोमोन गोेदो नोंथा एसे फोरमायनाय नोंथां जि जिखौ मिथिगौ एसे फोरमायग्रो
ओं आरो फिटु फिटु गेलेनाय दङो
औ औ
ओरै सेन्देल साखा बुनाय गेलेनाय दङ माने जों बेनि अनगायैबो सिगांनिआ बिराद दंबायोमोन गिला गावनायफोर दंबायोमोन बैफोर गेमखौ माने जों गेलेनो मोननाय मोनबोआसै उम खोनाबाय नोंथांआ?
औ नोंथां खोनादों ओ थारैनो नंगौ नोंथां
औ हाखर खिखरनिखौनो एसे फोरमायनोसै आङो बेखौ जों गेलेनो मोनबोदोंमोन नालाय
औ औ
औ माने हाखर खिखरनिआ माने ओरै मोनबा नोंनिथिं मोनबा आंनिथिं मोनबा माने हाखर खुरो माने लारि लारि लारिनो गासै दसथा जायो आरो बा
औ औ
औ बेयाव माने जोङो बैयाव जोङो माखासे ओ मिस्थां फिथाइखौ जों बाहायनाय जायोमोन आरो बेयाव गेलेनो थाखाय जोङो
औ
औ सोरबा अन्थाइबो बाहायो नाथाय जों मिस्थां बेगरखौ बाहायबोदोंमोन आरो मिस्थां फिथाइखौ दा बैयाव माने मोनसे हाखराव मोनबा मोनबा मोनबा मोनबा फिथाइबो सोयो बिदु दसथा दसथा दसथा फिथाइबो सोनानै गेलेयो आरो बेबादिनो बे ओ मोसौआ जेथिं गिदिङो बेथिंनो ओरै गिदिंनानै रानलाङो आरो बेखौबो ओरै बे अबेबा मोनसेनि गरबाखौ लानानै मोनसे मोनसे मोनसे रानलांनानै जेराव जोबहैयो नेक्निफ्राय आरो खननानै मोनसे मोनसे मोनसे राननानै माने बिदिनो जेराव जोबहैयो मोनसे गेजेराव खालि थानानै नेक्स्टआव मा दङ बेखौ मोनो आरो बेयाव खैथा दङ बेखौ मोनो आरो बे खेलाया
थारैनो नोंथां मोजां जोबद मोजां गेलेनाय।
औ दे नोंथाङाबो एसे फोरमायथिना होदो एसे खेलाफोरनि मिथिनायफोरखौ
दा जोंनिया गोदो गेलेनाय खेलाफोरा जाहैबाय जेरै ओ बाथा गेलेनाय आरो अ नोंथां सेलथाव सेलथाव गावनायखौ नोंथां खोनादों
औ औ औ इ थालांदो नोंथां
गेलेनाय मोनफ्रोमबो गेलेनायफोरानो देहाजोंनो सोमोन्दो गोनां जों जायखौ बुङो खारनाय दं बोलो नांनाय खारनाय दं बायदिया बोनो नांनाय खारनाय गैयै बेफोरबायदि खेलाजों खेलाफोरा जेरै जों गासैबो देहाखौनो
सा गोख्रों लाखियोमोन आरो दा बेवहाय जोंहा माखासे खेलाफोरा गोमालांनो हमबाय जेरै जाय बाथा गेलेनाय दा बाथा गेलेनाय इनफ्लुयेन्स जानानै जेरै वर्ल्ड आव जोंहा गुबुन गुबुन रोखोम खेला दं जेरै जों बेदजों बुनायखौ नुयो बाथायाबो थिग बेबायदिनो जों मोनसे थि जायगायाव मोनसे औवा बिजौखौ हासना दोननानै जों बेखौ ओ गोजौआव बुखांनाय जेसेबां जानथाय हायो जों बुगारबोमोन बेयाव साननाया आं एसे बावबाय साननायखौ बोरै बोरै सानोमोन बेनिफ्राय आरो जोंहा मा मा दंबावो होनदोंमोन दानि नोंथाङा
खै गेलेनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थालाय नोंथां खै गेलेनाय।
खै गेलेनाया जाहैबाय जोंहा जोंहा ओ मोननै टिम जों बानायो मोननै टिमाव सासे थागोन सासेया थागोन ओमफ्राय मोनसे टिमा खारगिरि दा बेवहाय बै
जे जायगायाव गेलेदों बेवहाय माखासे माने बिफांफोर थायो दाना बै हालामाव सासे जायबा खारगिरि बि हमनानै थायोब्ला बेखौ दांनो हाया
अ
थारगेदा जाहैबाय जे सासे मानसिखौ लानानै गुबुन मोनसे जायगा थायो जे जायगायाव गासिबो जमा जानो नांगौ गिबियावनो गासिबो खारलांजोब्बाय दा बै मानसिया होसोयो आरो सासे मानसिया बै जागायाव जमा जानो होआ दानिया औ जाय खारग्रा बेनि खामानिया जाहैबाय बिसोरो खारनानै बै जगायाव जमा जाफैनांगौ दानिया सोरबा जुदि फैनो हायाखैब्ला हमना ला आं नैबे जायगा हाबबाय खाबाय दा आं सेभ जाबाय सोरबा जुदि फैनो हायाखै सोरबा बिफाङाव दांनानै दङ बिफोराव खारनानै फैनानै लाबोनोबो हायो आरो बेबायदिनो नेम दङमोन दा बैफोर नेमफोरा जोंहा नायगिरनायनि थाखाय एबा दिनैनि समाव जोङो बेखौ फोरोंलांनो रोङि नि थाखाय सानफा एफा गोमालांबाय दङ
नोंगौ औ नोंथां
बेबायदि बर'नि गोबां गोदोनि गेलेनायफोरा जेरै नोंथाङा बुंंबाय गिला गेलेनाय होननानै एबा दानि बुंबाय खै दानि बुंबाय हाखर गेलेनाय बेफोरो लासै लासै लासैनो गोमालांबाय दङ मानोना जोंहा जाहोना जाहैबाय जोंनि गथ'फोरा दानि समावहाय गोनोखोआरि मुगाजों एबा जानबुंफोरजों बेस्थ जानायनि थाखाय एबा गुबुन अनलाइन गेमफोराव गेलेनायनि थाखाय बेफोर खेलाफोरखौ गेलेनाय जाया आरो द जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना बैफोर खेलाखौ गेलेब्ला जोंहा देहानिबो एक्सारसाइस जालाङो आरो फारसेथिं आरो जोंनि देहायाबो गोख्रों जायो आरो जेब्ला देहाया गोख्रों जागोन जोंनि साननाय हनायाबो थिग जागोन आरो नाथाय जों सानसे गाहाम मबाइलाव जना थायोब्लाथ बेनो देहायाबो जेबो खामानि गैया आरो फारसेथिं मेलेबाबो मोनसे जायगायावनो थाबाय थायो बे जाथायखौनो थाब एसे फोरमायदो माबायदि जायो नोंथनि ओनसोलाव मा मा खेला गेलेयो दासिमबो
औ जोंनि ओनसोलाव सिगां जोंनि बर' ओनसोलाव माने बल मोनामोन नालाय बै जोलुरा फुटबला
औ
औ माने बै फुटबलखौ मोनामोन नालाय बायनो हायामोन रां गैयिनि जाहोनाव बेनि जोहै बिनि जोहै माखौ जोहोमोन नारै जुम्ब्राखौ जोनायखौ नुनो मोनदों जोङो नारें जुम्ब्रा औ नोंथां औ माने बिराद फसं जायोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा नारें जुमग्राखौ जोनो हायो नों साननानै नाय नोंथां माबायदि जायोमोन
माने गोबां खेलाफोर गेलेबोयो नालाय गोदोनि समाव मबाइल गैया मा गैया बयबो ज' जायोबानो बायदि रोखोमनि खेलाफोर गेलेयो बिनि बेनि जाहोनाव जोंहा देहाफ्रा स्ट्रं जायो नाथाय मा आथिखालाव खालि मबाइल खालि मबाइल नोंथाङा होलांनाय बायदिनो औ जायनि जाहोनाव जोंहा मा गेमफोरा बा माखासे खेलाफोरा जोंहा गोमालांनो हमदों नाथाय मा आथिखालनि गथ'फ्रा बै हाखर खिखरा मा खै गेलेनाया मा बा नोंथाङा होलांनाय बाथा गेलेनाया मा बैफोरखौ माने बिसोरो सोंबा मिन्थिनाया नङा जेबो
औ औ थारैनो नोंथां
औ औ औ नोंथां बे जोबोद दुखुुनांथाव बाथ्रा जों माने जोंनि समावबो जोंबो बांद्राय खेलाफोरखौ गेलेनो मोनबोआखै बिनि अनगायैबो गोबां खेलाफोर दंबाय जानो हागौ जायखौ जों मिथिस'या बा नुनो मोनबोआखै बिनि थाखाय जोङो गोसोआव गैया
औ नोंथाङा आं एसे रेडि गेलेनाय सोमोन्दै फरायबावदों जाहाथे जोंनि सावरायनाया एसे गोलाव जायो
औ
दा नोंथाङा नुदों ज रेडिखौ दा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि गेलेयो बेखौ आंथ' मिथिया जोंहा जोंनि ओनसोलाव जोङो मोनब्रै खनायारि मोनसे बाउणडारि जावनानै लायो जेरावहाय बे आयत महरै जायो आरो बरग' नङा फारनैथिंबो समान नङा बेयो फारथिंबो समान नङा बेयो फारनै जागायनाय आरो जोबनाय समान आरो बे जों सेर सेरनि जि बाउणडारि बेबो समान जायो बेनि गेजेराव आरो मोनसे डिसटेन्स दोननानै गेजेराव मोननै मोननै जोङो बोसावनानै होयो आरो बेनि गेजेरावनो जोबनायजों नैबे जोबनाय ग्रोब गेजेराव मोननै आरो सिनबोबावो जेरावहाय जायबा नोंखौ दांगिरि बे दांग्राया बै मोनसे एरियाजों खारनो हायो आरो दा बेयाव जाहैबाय टिभियाव जाय रेडिअ' वान होननानै हाबगोन बेखौ दांनो मोना जागायजेननायनिया।
औ औ
बे हाबखांनायनि उनावसो गुबुनफ्रा फारि फारि हाबनो हागोन।
औ
गुबै थांखिया जाहैबाय जेब्ला बियो हाबलांबाय गुबुनफ्रा हाबनानै हाबनो मोनबाय। आरो जेब्ला थांनायाल' जायो थांनायाल' जानाय समावहाय जायबा दांगिरि बिसोरो गोद जों जायखौ बुङो गोथां बिसोरो मोनसे साइटथिल' थांनो हायो जेरैजाय आगोलाव थानाय आगाव उनथिं थांनो हागोन। आरो जेब्ला गेलेगिरिफोरा जोबथा सिनसिम थांनानै उल्था फैफिनो अब्ला बे मोननाय जायो बे मोननाय जायोब्लाथाय गेलेगिरिया जेराव दांगिरिया जेराव दं गावनि सिगां खैजाय थांनो मोनो बियो।
औ
बेबायदिनो आरो गेलेनाया ओमफ्राय सोरबा गेजेरावनो दांजायोब्लाथ' बे टिमा आरो बेंनो नांसिगोन गुबुना खारसिगोन बेयाव नाय नोंथां जोंनिया गोदोनि मोनफ्रोम खेलायानो बुंदों ना जों खारनाय दं होननानै एबा सोरबा बायदिया बोलो नांनाय दं। दा बे रेडिअबो खारनाय दंमोन आरो खारनायजों लोगोसे देहानि माखासे एक्सारसाइस जायोमोन जेरै सासे गथ'आ कन्टिनिउ मभिं खालामबाय थानाय लोगो लोगोनो बियो अटमेटिकेलि देहायाव मोनसे इनारजि कर्स जायो दा बेफोरनो मोजांमोन जोंनि गोदोनि गेलेनायफोरा। दाथ' समजों लोगोसे गोबां सोलायबोबाय।
औ नोंथां।
दा नोंथाङा नुबबो चाइनाफोर बायदियाव दिनै लभार गावनायनि कम्पिटिसन जायो एबा मारबल नोंथाङा नुदों बल गेलेनायनि कम्पिटिसनखौबो नोंथाङा नुदों।
औ
बिथांमोना गावसोरनि गेलेनायखौ प्रमसन खालामदों दा नाथाय जों जोंनियासो सानफा एफा गोमालांबाय दं दे दा एसे बुंना होबाव नोंथां।
एसे बुंनो माने नोंथां समा जाबायना।
औ दे
औ औ नोंथां उननि समाव माने एसे मोजाङै सावरायफिनजायसिगोन।
दे जागोन दे नोंथां दे।
औ औ